हेलौ औ खोनादोंना नोंथां?
औ औ खोनादों नोंथां खोनादों। नै दङ' बिदिनो बायदिसिना सानलागासिनो आङो जिरायनानै नोंथां।
अ आलां फालांथारना बोथोरा सान्दुं गोसाजों माजों
ओं
जोंनिथिंबो बेबायदिनो बिराद सान्दुंनि दारैनो गरमानो मावनोबो हाया दांनोबो हाया दाबसे जायगायावबो थाथेरनो हाया गरमानो बिराद उफुद्रु खालामबाय
देग्लाय गरमा बुरजा जाथारदोंना नोंथां।
औ बिराद बुरजा आरो दहायसो अमा ओंख्रि जानायजों माजों अमा बेदर जानायजों हाब गरमा बिराद हाव हाव मोनबाय।
गरम बोथोरबाबो गोबां सोलियो नामा नोंसोरनिथिं अमा जानाया?
सोलियो नोंथां हाब सिथारस्लाबनोनो हाया। ए एकदमबारि बायनायफोरानो दाम गोसाबाबो बायनानै जायो आरो अमा जायाबाथाय माने बेदर जादों बायदिखौनो मोना। नोंथां गुबुन दाउ बेदरफोर जाबाबो दस्रा बेदर जाबा बो माने अमा बेदर जानाय बायदिखौनो मोना आरो ना।
औ अमा बेदरनि थावनायानो आलदा ना? आंबो जानो मोजां मोनो नोंथां अमाखौ बिराद जायो आंबो।
अ बिराद मोजां आंबो बिराद मोजां मोनो अमा जानो। बेलेग अमा बेदर थाबाथाय बेलेग बेदरफोरखौ नायनो बाखायो। एकदमबारे आरो मैथा अमाफोरल' जाबावदो हाब बुंनांला। बिराद जानो हाखायो आङो।
ओयफ्राय नोंथाङा मा माजों बेदरफोरखौ अमा बेदरखौ जानो मोजां मोनो?
जायोलै माने अमा बेदर खौ बिथैफोरजों एवनानै जानो मोजां मोनो मैथा अमा सबायजों अमा ओमफ्रायो बिदिनो अमा आलु बेफोरजों जानो बांसिन मोजां मोनो आरो टेमेट' अमा बिराद मोजां जायो बेफोरजों जानो। ओरैनो नोंथांमोननिसिम बारा सिथारा नामा अमाफोरखौहाय?
जोंनिथिंबो सिथारो नोंथां बिदिनो गोबां मानसिफोर सिथारो।
ओ जानायाथ' माबायदि ओरैनो सोलिनायफ्रा फाननो हानायफ्रा? ओरैनो फाननो हानायफ्रा माबायदि फाननो हायो बेदर सिथारबा?
जाग्राफ्रानो जोबालै औ जाग्राफ्रानो जोबथ्रा अमा खौ आंगायथारा बयबो गरमबाबो
उम जोंनिथिंबो बेबायदिनो बिराद जायो नोंथां।
औ दा फ्राय एसे औ नाखौ एसे बांसिन जानाय जायो आरो ना।
नाखौ ना ओरैनो दामानि मा मा नाखौ बां- सिन जानाय जायो नोंथांमोनहा?
जोंनियावथ' दा इसे दै फुख्रि ओमफ्राय जाम्फैफ्रावबो ना मोनबाय नालाय बिदिनो लकेल ना बिराद मोननाय जायो आरोना बेफोरखौनो जानो बांसिन साबसिन मोनो आरो।
औ जोंनिथिंथ' जोंनिथिंमबो मोनो नोंथां मोननाया एकदमबारे नाफोरखौहायथ' लकेल नाफोरखौ मोनो खिन्थु लायनायफोरासो बारा जाला। लायनाय मानि बारा जायोखाय बारा जानाय जाला आरो जोङो बांसिन सालाननि मोननाय नाफोरखौहाय बायनानै जानाय जायो आरो। ओरैनोथ' दा रावबो न'फोरावबो लायग्रा गैयैनि थाखाय माने ना बेदरफोरखौनो बायनानै जानायसो जायो नोंथां नोंसिनिथिंसो माबायदि जायो? ओरैनो औ
जोंथिंबो बिदिनो नोंथां बायनानै जायो गोबां मानसिफोरानो।
औ ओरैनो खाथि खाला नाफोर मोनलाबाया नामा?
मोननायाथ' एसे एसे मोनो नोंथां थेवबो बयबो मानसियानो हमजोबाना ओंखायनो गोबां लकेल लकेल लकेलल' नंला बे सालान फानोना बेखौबो गोबां बायनानै जायो आरो आरो जेरै माने औ ओमफ्राय ओरै ब्रयलार थाबाय ब्रयलारखौबो बिराद गोबां बायनानै जायो।
औ औ दाउफोरखौबो बिराद जायो होमबाना ओरैनो ब्रयलारखौल' बांसिन सिन जानाय जायो नामा नोंथांमोननिसिम लकेलखौ जाया नामा बांद्राय?
जोंनिथिं फ्राय लकेल दाउखौ बांद्राय फाननायानो जाया नोंथां बायनानैबो जाया बांद्राय मानसिफ्रानो बांसिन ब्रयलारखौसो जायो आरो।
औ औ औ जोंनिथिंथ' ओरै माने बांसिन ब्रयलारफोरखौ बाहायनाय जाया नाफोरखौ जाबाबो माने बिदि ब्रयलारखौ बारा जाला माने बिराद उसुबिदायाव गोलैनानै दङ। मानसिफोरा ब्रयलार जानानै माने सोरबा मोदोम सानाय सोरबा आथिं सानाय बेबायदि माने जेंनाजों जों भुगिनांगासिनो आरो आरो दाथ' अनेक नुनो मोनबाय ओनसोलफोरावनो खाथि खाथियावनो जेनेबा सिगांनि समाव जों नुवामोन माबायदि जेनेबा ब्रयलारफोरखौहाय फेदेरो माबायदि? जेनेबा मा दाना होनानै मा मुलि होनानै फेदेरो जों बेखौ नुवामोन दा जोङो मेगनजोंनो रोख रोखा रोखा नुनो मोनबाय माने गामि ओनसोलफोरावनो दा अनेक माने दाउ ब्रयलारनि फार्म बेबायदि माने खुलिबाय मानसिफोरा गावनि माने थांनानै थानाय राहाखौ दिहुननानै लाबाय दा बेनि गेजेरजों जों मिथिनो मोनबाय आरो माने ब्रयलारावहाय माबायदि मेदिसिन सिन बाहायो जेनेबा गोरलैनिफ्रायनो फेदेरनो थाखाय बेबायदिखौ नुनानै माने जानायखौ एसे माने सोलायबाय आरो बारा जाबांला दा जोंनि ओनसोलाव माने न' न'आवनो दाउ लकेलफोरखौ फिनानै माने दाउफोरखौ बांसिन जासै आरो नोंथां
औ मोजां नोंथां न'आवनो फिनानै जायोबा साबसिन जायो
औ औ औ
लकेल दाउआथ' आरो बयनिख्रुइबो साबसिन जायोना
औ औ लकेल दाउखौथ' लकेल दाउखौ माने जानाय जायो थेवबो माने लकेल दाउनिफ्राय बांसिन अमाखौ जानाय जायो आरो लक केल दावखौ माने बारा जानो मोजां मोना आंथ' माने बेगें स्राव स्राव जायो नालाय अमाफोर जानाय बायदि एकदमबारे मोजां मोना आरो दा नोंथाङा बिराद मोजां मोनो नामा
आं लकेल दाउखौबो बिराद मोजां मोनो नोंथां ओमफ्राय बेनि उनाव अमा अमाखौथ' अमायाथ' बयनिख्रुइबो बयनिबो माबाखा फेभराइटखा
औ औ
बयबो मोजां मोनखायो अमाखौ
औ ओरैनो अ अ ओरैनो बोरमा बेदरफोरखौ जागाय जाया नोंथाङा
जायो नोंथां सम समल' जानाय जायो। गोबाव गोबावजों औ
औ आंबो बांद्राय एथबांमनि जाया खिन्थु जानो बिराद गोथाव मोनो आं खौ बोरमाफोरनि बोरमा जायोब्ला मानि देहाफ्राबो फ्रात फ्रिद थायो आरो जोंनि मानसिफ्रा बुंसो गारो माथो बोरमा बेगें बोरमा हान्थु जायोब्ला गिसि जायोब्ला माने देहाफोरा फ्राब थायो बेगेंफोरा गोरा जायो मानसिना बेबायदि होननानै माने बुं ओंखायनो आंबो माने बायना सम सम जाखावबाय थायो नोंथां
औ औ
अ ओमफ्रायो नोंथांङा मैसो बेदर जानो मोजां मोनगोन ना मोना
मैसोखौबोथ' मोजां मोनो नोंथां बेदरखौनो जानो मोजां मोनजोबो आंङो ओमफ्राय मैसौ बिगुर गोरानखौबो जाब जायोना जाया नोंथांङालाय मैसो बिगुर गोरानखौ
आंङो मैसो बिगुर गोदो माबा जायोमोन जानाया गोदो सिगांङावहाय अराव सावनानै मैसो बिगुरखौ हाथुराजों एखदमबारि दिप ग्लिलायनानै माने जाबोनो मोनदों आरो ओमायो माने जोंनि गोदोनि समाव माने बर'फोरनियाव मोनसे फोथायनाय दंमोन। माने फोथायनाय मानि फोथायो दासिमबो बै मैसो बिगुरखौ जायोब्ला माने उदै सानाय माबा सानाय बेबायदि माने बेरामफोरा गायो होननानै फोथायबोदों आरो दा बिनि दारैबो आं माने औ जाबोनो मोनदों आरोा आं ओरैनोथ' मैसो बेदरखौ बारा जानो मोजां मोजां मोना न माने एसे माने गोरा गोरा आरो बेदरा गोरलै गोरलै नङाबा गोदाया गोदानानै सङा बा मानि बेदरा एसे माने गोरा गोरा जायो आरो जाथावा माथावा जायो ओंखायनो बारा जानो मोजां मोना आरो दा नोंथांङा जानो मोजां मोनो नामा
आंबो एसे मोजां मोनो नोंथां जाबाय थानाय जायो सम सम।
औ औ
औ
अमाखौथ' साबसिन मोनो जाहैबाय
औ अमाया अमाखौथ' बयनिखफ्रायबो बांसिन जानाय जायो आरो। बिदिनो हाथाय बाजारफ्रावबो थोनो नागिरलाया अमायानो।
औ औ नोंथांङा मा मा ओं ख्रिजों अमा बेदरखौ जानो मोजां मोनो ओरैनो
आं बेबायदिनो अमाखौ ओरैनो बिदै रोसि गोनां सङोना
औ औ
बिदि ओमफ्राय मैथाजों जेनेबा नारजि अमा मैथा बांगाल गासिबो मैगं थाइगंजोंनो गोथाव मोनो आरो।
औ
सम सम रुनानैबो जानाय जायो नोंथां।
रुनानैबो ना नोंथाङा दासो नारजि होननानै बिराद गोसोआव फैबाय माने नार्जि जानो बिराद मोजां मोनो आं दा नै ना नारजि ओंख्रि होनबाथाय माने गोसोआनो एकदमबारे गुद गुद मोनखांलायो आरो सोरनावबा नारजि ओंख्रि संदों होनबा जोंहाबो संजागौमोन माने जोंहा माला संगोन बेखौसो नेबाय थायो आरो। जै संबाय होनबाथाय बेदरफोरजों अमा फोरजों संबाय होनबाथाय हाब बे आंनि खासै
औ संनानै जानांगौ नोंथां सम सम
नोंथाङाबो गोथाव मोनथारो नामा बिरादनो।
गोथाव मोनो नोंथां अमाजों होनबाथ'
अ अ अ होनबा बिराद मोजां मोनो नोंथाङाबो जानायाथ'।
औ
ओरैनोथ' ना, बेदर जानाया होमबा सोलिगासिनो दासिमबो जायो।
सोलियो नोंथां औ औ जोंनियाव सोलियो जानाय जायो आरो बिराट नो
औ होनबाथ' खबर सबराथ' मोजां ओरैनो नोंथां।
औ मोजाङानो नोंथां नोंनियालाय?
आंनियाबो मोजां नोंथां होमबा नोंथां जों दोनथ'लायसै नामा एसे खामानि दङ'मोन खामानियावनो मालाबा मोजां रायलायफिनसै नोंथां मोजां हरनानै रायलायफिनसै।
औ औ मावना लाग्रो दे खामानिखौ। दे होमबा।